नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ अ नंगौ नामा नोंथां नोंथाङा एमाव बानायनो रोङो नामा अ बेथ' जोंनि मोनसे हारियारि दोरोङारि मोनसे जौआव बाहायनाय मोनसे बुस्थु नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा फोरमायना हायो आंनो एमावखौ बोरै बानायो नोंथां औ जागोन दे आं फोरमायना होगोन दे अब्ला खोनासंलांदो दे नोंथां
औ गिबियाव जोङो एमाव बानायनो ओ थाखाय माइरं नांग्रोगोन माइरंखौ जोङो गिबियाव उवालाव मोजाङै मिस मिस देनानै लानांगोन बै माइरं देनायाव
गिबियाव जोङो ओ
गोबां बुस्थु होफानांगौ जायो जेरै मोखोना बिलाइ आनारस बिजौ खान्थाल बिलाइ बायदि बायदि होफानांगौ जायो आरो आरो एमाव बोराय जि पुराना एमाव बेखौबो जोङो देनायाव होफानांगौ जायो आरो बिनि उनाव बिदिनो
जेब्ला गासिबो मोजाङै गेब्लजोबो गेब्लेजोबनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ एरननानै लानांगोन आरो उआलनिफ्राय एरनखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ मोजां एसे दै सारस्रि सारस्रि एसे गोरा जेनेबा नोङो बेखौ दुलुर बानायनो हानाय बायदि दैजों लगायनांगोन आरो एसे दै सारस्रि सारस्रि गलायखांनायनि उनाव नोंथाङा ओ बेखौ बेसेबां गिदिर बा बेसेबां फिसा बानायनो बे नोंनि सायाव बेखौ नोंथाङा दै लगायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ आखाइजों दुलुर - दुलुर खालामदो आरो दुलुर- दलुर खालामखांनायनि उनाव ओ नोंथाङा बेखौ मोनसे जायगायाव दोन्थ' ओरैनो खाथियाव आरो दाला सानद्रियाव दोन्थ' बिनि उनाव दलुर - दलुर खालाम
बिनि उनाव जेब्ला
खालामनाया जोबो अब्ला नोंथाङा बेखौ दोननो थाखाय गिबियाव नोंथाङा जे दिंखिया बिलाइ बिखौ होयोब्ला मोजांसिन जायो ओ गिबियाव नोंथाङा बै दिंखिया फाग्ला जि दिंखिया जि सुमु थायो।
दिंखियाखौ जोङो जाया बे जायै दिंखियाखौ औ
आग्लानि सायाव ओ एमावउ दुलुर दुलुर खालामनायखौ नोंथाङा मोजाङै होनांगोन आरो मोजां होनानै लानायनि उनाव नोंथाङा ओ बै एमाउनि सायाव नोंथाङा फिन आरोबाव
ग्लानि बिलाइखौ खोबसिन नांगोन आरो आग्लानि बिलाइखौ खोबसिनायनि उनाव नोथांङा ओरैनो से सप्ता बा ओ दाइन
दोनथनायनि
खारना होनांगोन आरो बे जाहाथे नोंथाङा फोराननो हायो। बै जे दिंखिया बिलाइ बियो माने बै एमाव गोरलैयाव माने सिथाबजोबना थायो आरो बिनि थाखाय नोंथाङा बै दिंखियाखौ गिबियाव बोखाजोबनानै लानांगोन। बोखाजोबनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ सान्दु आव फोरानबाय थानांगोन आरो गोरा जानाय बायदि बिदिनो जेब्ला गोरा जायो नोंथाङा बेखौ बाहायनो हानाय अबस्थायाव फैयो आरो गिबियाव जों बेखौ बाहायनाय होनोब्ला बोरै बाहायो आं बेखौबो फोरमायलांनोसै - गिबियाव बेखौ बाहायनाया जाहैबाय जोङो जौ संनाय गिबियाव जोङो जौ संनो थाखाय ओंखाम संना लाग्रोनांगोन माइरंनि ओंखाम जायखौ जोङो जौ बानायगोन माइरंनि ओंखाम संखांनायनि उनाव बै माइरङा जेब्ला मोनो मोननानै बे माइरंखौ नोंथाङा प्लास्टिक बे प्लास्टिकआव आरामै एरननानै लानांगोन ओ एरननानै लाखांनायनि उनाव बेयाव ओ
जेब्ला गुसु जायो बै गुसु जाखांनायनि उनाव जोंहा बे फुराना एमाव बै फुराना एमावखौ मोजाङै देफ्लेनानै ओंखाम एरननाय बेयाव मोजाङै गलायनानै फोनजोबनानै ला नांगोनआरो जेब्ला फुन
मोजाङै फुननानै लायो अब्ला जेब्ला बियो फुनखांबायना बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ प्लास्टिकआव मोजां बोनथुमनानै बोनथुमनानै नोंथां बेखौ मोनसे जायगायाव दोननानै
जेरै गोदो दोनोमोन जोङो जेरेबा न'नि ख'ना ख'नायाव दोनोमोन, गोदोनि दिनाव गुसु जायगायाव दोनोमोन न' खना ख'नायाव बिदिनो ओ सानथाम, सानब्रै प्लास्टिकआव दोननांगौ आरो जेब्ला बियो रोसि जाहाङो सानथाम, सानब्रै दोननायनि उनाव रोसि जाङोब्लाथाय नोंथाङा बेखौ बाल्थिं बा थौआव दोनस्लायनांगौ आरो जाहाथे रोसिफ्रा प्लास्टिकनिफ्राय गनानै बाहेराव गोललाङा बिनि थाखाय नोंथाङा बाल्थिं बा थौआव दोननांगौ आरो बिदिनो नोंथाङा थौआव दोननानै बिखौ सानथाम, सानब्रै दोननानैबो बाहायनो हासिगोन आरो बे जे रोसि बेखौ बिनि उनाव नोंथाङा बेखौ गोबाव समनि थाखायबो बिदिनो जे बे जौ संनायनि रोसि बे रोसिखौ जेब्ला लोंखांजोबो अब्ला लोंखांनानै बेखौ सोमनाय दै होनानै दोननाय जायो आरो सेरेब बा उखुन्दै खालामनो उखुन्दै संनो थाखाय। गिबियाव जोङो बिदि मावनो थाखाय जोङो गिबियाव दै होग्रोनानै दोननांगौ बे अफ्रिखौ अफ्रिखौ दै होनानै दोननानै बिनि उनाव बिखौ जोङो अराव जाननांगौ आरो माने बेखौ गोदौ होनांगौ गोदौ होनोनायनि सिगां नोंथाङा सेरेब मावनायाव गोबां खामानि मावनांगौ जायो गिबियाव जोङो फायला लागायनांगौ जायो बै जि नोंथाङा सेरेब मावगोन थौ बिनि सायाव फायला जि माइलायाव सेरेबा
गनानै
नोंथांनि ब बथलाव हाबहैगोन बेखौ फायला होनो बेयाव नोंथाङा फायलाखौ बाहायनांगोन फायलानि सायाव आरो नोंथाङा दै होनो थाखाय दै होनो थाखाय नोंथाङा मा होनो
स्टिलनि बे मा होनो बेखौ थौखौ बाहायफिननांगोन आरो बे फायलानि सायाव बेयाव नोंथाङा दै गुसु गुसु होबाय थानांगोन जाहाथे बै दैया बै अफ्रिनि खफ'जों जाहाथे बै दैया दुंनानै दैया द
थां नि जेब्ला
बेयो ओ खफ' जायो बे खफ'आ फिन आरोबाव गोलैफिनो ब गोलैनानै फायलायाव नांनानै फायलानिफ्राय बथलाव थाङो बेनो सेरेब जायो आरो बिदिनो जोङो सेरेब फाननानैबो खायसे खायसे जायगायाव गोबां जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो ओ बिदिनो जौ फाननानैबो जिउ खुंनायखौ नुनो मोनो माने सोरनिबा सोरनिबा न'खराव जों दासिमबो जौ संनायखौ नुबोबाय थानायखौ नुनो मोनो। मोनो आरो ओ बिदिनो बिदिनो एमावखौबो जोङो हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां फैसा खामायनो हायो जेरै एमाव मोनब्रैजोंनो थरब्रैजोंनो जि रां गाहाम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेनोसै आरो नोंथां। एमाव बानायनानै
जि जौ संनाय बेनि ज आदब' बेखिनिआनोमोन आरो नोंथाङा ओरैनो दा मावबाइ दं? आङो नोंथां जेबो खालामाखै आङो नाफामखौ सावनो नागिरदों नोंथां नाफम संनो नागिरदों नंगौ नोंथांंगौ नोंथां। नोंथां नाफामनि बागै नों एसे फोरमायना होनो नामा? हागोन नोंथां दे बिदिबब्ला नोंथां नोंथांनिसिम सि आं गोर साबायखर बावहरनाय जाबाय नोंथाङा आंनो जौखौबो दोरोङारि जौखौ बोरै सङो आरो एमौखौ बोरै बानायो। बिब्दिब्ला नोंनि खावलायनाय बायदियै आङो नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ फोरों नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै बेनि उनाव जोंहा नाफामखौ बानायोब्ला बिनि बिजों माबोरै रां आरजिनो हायो आरो ना नाफामनि मुलामफ्रा मा मा नाफाम जायोब्ला मा मा मुलाम्फा मानगोन आरो नाफोमखौ मा माजों संनानै जानाय जायो आरो मा मा बेनि थाखाय नोंथांनो गोथौवै फोरमायनाइ जाबाय सिगाङनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ना गोरान नांगौ नांग ना गोरानोबब्ला जों पिसा फिसानि गोरानखौ लानांगोन। बेवहाय गोबां रोखोमनि ना दङ जेरै बालाबोथिया बेंसि ना थुरि आरो ना मावा बायदि रोखोमनि ना दङ बेवहाय नोंथाङा ना गोरानखौ लायोब्ला ना मावाखौ लाब्ला साबसिन जागोन आरो गोथावसिन जागोन। बेनि उनाव नोंथांनो नांगोन थास' आयथिं थास' आयथिं नांगोन नोंथां। बेनि उनाव नोंथाङा जेब्ला ना गोरानखौ आराम लानानै सुनानै फोरानो सु बेनि उनाव नोंथाङा आरो नोंथाङा उवाल आरो गायेनखौ मोजाङै साफा खालामनानै थियारि खालाम दो सिगांग्रो नोंथाङा ना गोरान लानायखौ नोंथाङा बेसिबांनि बिबांनि लागोन एबा बानायगोन नोंथाङा ना गोरानखौ देग्रोनानै लादो। नोंथाङा गोबाव सम देखांनायनि उनाव बेखौ मिहि मिहि गुरा गुरा खालामदो जेब्ला मिहि मिहि गुरा गुरा जायो अब्ला नोंथाङा थास' आयथिंखौ गारसननानै हरदो बेनिनो बेबायदिनो नोंथाङा दसे सम मोननैजों मिलायनानै देग्लिबाय थादो थास' आयथिं आरो ना गोरानखौ मिलायनानै गोबाव सम देग्लिबाय थादो गोबाव सम देग्लिखांनायनि उनाव जेब्ला मोननैबो गु-गुरा महर लायो एबा गेब्लेजोबो अब्लाथाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथाङा बै गुराखौ सान्द्रि एबा संग्रायाव थिखांनानै सालिनांगोन सालिखांनायनि उनाव नोंथाङा बै बेजे दंमोन ना बे बेजेखौ गारदो नोंथां एसे बेेजेखौ गारखांनायनि उनाव सा माबाखौ गुरा सानद्रियाव ओमफ्राय गलांनाय संग्रायाव थाहैनायखौ बेखौ नोंथाङा जमा खालामदो जमा खालामनायनि उनाव हासुङाव सोनानै लादो। गोबां मानसिफ्रानो सोरबा सोरबा थेमायाव सोयो अबेबा अबेबा बायदि रोखोमनि दोयाव सोयो थेमायाव सोयो प्लास्टिकनियाव खोनायखौ नुनो मोनदों आरो खोनादों नाथाय जोंनि दोरोङारि एबा आबै आबौनि आखुथाइ बायदिब्ला जोंहा बेखौ हासुङावसो सोनांगौ औवानि हासुङाव बेयावबो हासुङा गोबां रोखोमनि दङ अबा बुरखा अबेबा औवा थे औवा गिदिर औवा जाय गुदुं गोनां बे हासुंआव सोब्ला मोजां जागोन नाथाय मोनसे खोथाखौ गोसोआव लानांगोन नोंथां बे हासुङा मा गुदुं जानो मोननाय नङा एबा बार हाबग्रा जानो मोननाय नङा बेवहाय नोंथाङा मा खालामनांगोन नाफाम देनानै लानायखौ थोन थोन थोन सोनानै दोननांगोन। बेनि सिगांनो नोंथाङा हासुंखौ औवा मोजाङै दैजों एबा साफायै गैयै सुनानै सान्दुंआव गोबाव सम फोराननांगोन फोरानखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामदो नाफाम देग्लिनायखौ सोदो बेयाव मा खालामनांगोन थोन थोन थोन नारसोनानै सोनांगोन नोंथां। बेनि उनाव थोन थोन नारसोननानै सोखांनायनि उनाव नोंथाङा बै ना हासुनि खर'खौ थालिर बिलाइजों मुथेनांगोन थालिर बिलाइजों मुथेखांनायनि उनाव जोंहा बार हाबनायनि चान्स थायो नङा होमबा बे बार हाबनायनि चान्सखौ जोङो दोनथारनो मोननाय नङा बेनि थाखायनो जोंहा मा खालामनांगोन। सोरबा सोरबाहाय हाजों लिर थेयो एबा सोरबा सोरबा मैदाजों लिरथेयो नोंथाङा अबेखौ मोजां मोनो बेजों लिरथेनो हागोन लिरथेनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय बे सिङाव बार हाबहोनो मोननाय नङा नोंथां जुदि बार हाबहोयोब्ला नाफामा मा गाज्रि जायो आरो सेवलाङो बिनि थाखायनो बार हाबहोनो मोननाय नङा बे खौ गोबारै थोन थोन थोन नारसोथारनांगोन बेनि उनाव जोंहा खालामखांनायनि उनाव बेखौ न'नि एबा इसिङाव खनायाव दोनदो बेनि उनाव जोंहा नाफामा जाजानो थियारि एबा आबुं महर लागोन। एबा थाम दाननि गेजेरावनो नोंथाङा बे नाफामखौ जानो हागोन नोंथां बेनि उनाव नोंथाङा नाफाम बे जोंनि दोरोङारि जानाय नाफाम बेखौ बोरै बानाय आं नोंथांनो खिन्थाबाय बे नाफामजों नोंथाङा नाफाम बानायनायनि गेजेरजों नोंथाङा जोबोद रां आरजि रां आरजिनो हागोन। आरो नोंथाङा नोंथांनि जिउखौ बेबायदिनो रां रुफा खालामनानै मुलाम्फा मोननो हागोन जेरै नोंथाङा बे नाफामखौ बाजाराव फाननो हागोन बेनि बिबाङा बाजाराव एबा हाथायाव जोबोद बुरजा एबा बेसेन गोसा बेनि उनाव नोंथाङा बे नाफाम बानायनो फो रोंनानै रां आरजिनो हायो नोंथां। बेनि उनाव नाफाम